खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोना हादों नोंथां।
अह आं नोंथांनो मोनसे आयदानि सायावहाय रायज्लायनो होननासो कल हरनाय जादोंमोन नों थाङा सम होनो हागोन नामा दसे सम?
नोंगौ थारैनो आं बे समाव नोंथांजों सावरायनो थाखाय हागोन ओरैनो आं बे समाव दंथ'यो
उम। अब्ला नोंथां ओ आयदाखौ माने आं मोनसे आयदाखौ सायख'ना लादों माने ओ जाफुंसार ज आबाद दारि जानोब्ला जोङो माबायदि जानो नांगौ बिनि बिसयै सावरायनो होननानै नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन आरो।
नोंगौ थारैनो बेथ' मोनसे जोबोद मोजां आयदा जे आयदाया जेराव जोङो सावरायोब्ला जोंनि गोबां मानसियानो मिथिनायनि गेजेरजों बेबायदि आबाद मावोबा जों जाफुंसार जानो हायो बेखौ जों सावरायनो नांगोन नोंथां थारै
नोंगौ अब्ला जागायनोसै नामा नोंथां ओ आयदानि सायाव।
औ थारैनो।
जाफुंसार जानो थाखायथ' आबाद होननानै बुंब्ला जोङो माने गोदोनिफ्रायनो जोङो बर'फ्राथ' आबाद मावबायानो थाखायो आरो दैज्लां मेसें बेथोर बेफोरबायदि बोथोर लानानै खिन्थु नाथाय जोङो गोदोनि आबाद मावनाय फ्रावहाय जोङो गोबां जोङो जौगानायखौ जोङो नुनो मोनामोन माने बिसोरनाव जास्ट खाले ओ माइनिल' ओ दोन थानाय जों बेफोरबायदि नुनो मो नुमोन। से हालि नाथाय बिस सोरो माने बोथोर लायै लायै ओ दैज्लां मेसें बोथोर बेफोरबायदि बोथोरावहाय मा आबाद मावोब्ला माया गावसिनि थाखाय गोनांथि बेफोरखौल' जों मावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय जोङो साननानै नायोब्ला जों जाफुंसारनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि आबाद मावबाय थायोब्लाथ' जोंहा ओ ओ जाफुंसार जानो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो माखासे राहा लानांगोन दि गोदोनि समावथ' जोङो मा खालामोमोन खालि मोसौफोरजोंल' हालेवनानै जोङो दिन थांनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। माने जोङो बिगासे हाखौ हालेवनोब्ला जोङो गैयाब्लाबो जोङो से घन्टा बा से घन्टा खाव खावसे मिनिट जों बेफोरबायदि ओ सम हालागै लायोमोन नाथाय मा जोंनि आथिखाल मुगायाव मा जोङो ट्रेक्टर आरो हेन्द ट्रेक्टर बेफोरबायदि लाबोनानै मा जोङो आबादफोरखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो मा जोङो बिगासे हा हालौनो थाखायबा जोंनो जि मिनिट एबा नैजि मिनिटनि गेजेरावनो जोङो हालेवनानै जोङो ओ जोंनि जे फोनांगौ आबाद जों बेफोरखौ जों फोनानै लानो हायो जोङो बेफोरबायदि जोङो आबादफोरखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय जोङो माखासे रासायनारि हासारफोरजों बा नानै जों मा खालामो जेरैहाय जोङो गोदोनि दिनाव जि मन माइ मोनोब्ला जोङो दानि मुगायाव जों मा खालामो रासायनारि हासार बाहायनानै ओ नैजि मन नैजिबा मन जों बेफोरबायदि जोङो माइफोरखौ जों दिहुनो जोङो बुंनांगोन बिथांमोन मा रासायनारि बाहायनानै बिथांमोना मा रांखावरि आरजिनो एबा गावसोर खहाय मा रांखावरिजोंहाय न'खरफोरखौ जोङो देब्लाप खालामनो जाफुंसार खालामनो बिनि थाखायनो बिथांमोना मा ओ आथिखाल मुगायाव मा रासायनारि हा हासार बाहायनायनि गेजेरजोंबाबो मा मा माइफोरखौहाय मोजां दिहुुननायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो माइनि बिथिङावल' जोङो नुवा जाफुंसारनायखौ मानो होननानै बुङोब्ला जों बारि बागान खालामनाय जेरैहाय बुंनो हायो जोंनि हालामाव गोबांथार मानसिफोरा मा आथिखाल मुगायाव जोङो माइ आबाद मावनायखौबो जोङो खम नुसै। जास्ट जानो थाखायल' जोङो आबादखौ मावसै ओरैबायदि खालामोदि बिथांमोना ओ जे मारु हा जे ओ दै लोमै बेफोरबायदि हाफ्राव मा खालामनानै दोनो ओ जेरै गय बिफां गय बिफां गायोब्लानो जोङो बेखौहाय जोङो ओ स्नि बोसोर एबा दाइन बोसोरनि गेजेरावनो जोङो जिराय जिराय जोङो रां आरजिनो हागोन एबा जोङो गोबां रां खावरि जोङो आरजिना लानो हागोन बेनिखायनो मा खालामो जोंनि ओनसोलाव दा दाब दाब जायगायाव बेहाय मा उफ्रा हा थानाय जोङो गोजौ हा थानाय आरो दै नांसयै बेफोरबाय देहा थानायावहाय मा ओ बैफोरबायदि गय आबाद जेरै जोङो ओ गय आबादनि अनगायैबो जोङो जे बिफां लाइफां जेरै सेगुन गाम्बारि जों बेफोरबायदि बागानफोरखौबो गायो आरो जोङो मा आरोबाव जोङो नुनो मोनबावो माखासे बैफोर सिगुन आरो जे गय बिफां बेफोरबायदि जायो हायाव जोङो माखासे साफात जोङो बिफां गायनानै जोङो ओ माखासे जोङो जौगानायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जों मा खालामो जोङो ओ जेरैहाय जोङो दा दानि ओनसो लाव जों मा खालामो जोङो माखासे बेलाथि बैग्रि गायनाय जेरे
औ।
ड्रागन बि आरो फिथाइनि बिफां गायनाय जों बिदिजोंबो मा गो बां मुलाम्फा खालामनानै जोङो जाफुंसारनो हानाय आरो जोंनि दा ट्रेन्दिंआवहाय जोङो जा सलिनाय नु-नुदों जे जोङो जायखौ जोङो कक'आ जे चक्लेट बिफां होननानै बुङो ओ जों बेफोरबायदि बिफांखौबो जोङो गायनानै मानि माखासे न'खरा मानि जौगासारनायखौ जोङो नुनो मोनो माने ओ बैफोर बिथाइफ्रा मा ओ से किल'आवनो ब्रैजौ रां सोरबाबा द'जौ रां बेफोरबायदि रां बेसेनाव फाननानै माने ओ गोबां रां थाखा आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो ड्रागन फिथाइ होननानै बुंङोबाथ' जोङो बेखौहाय जेनेबा जोङो बा बिगासो जोङो गायनो हायोब्ला जेरैहाय जोङो हमनानै ला जोङो बेखौहाय जोङो थामजौ बा ब्रैजौनि गेजेरावहाय जोङो ओ से केजियावहाय फानो अब्लाना जोंहा गोबां रां फैगोन बिनिखायनो जोङो मा ओ बै गोदोनि आबादफोरखौ मावालासे जोङो दा बैफोरबायदि बारि बागान खालामनायनि गेजेरजों गोबां लाख थाखा ओ रां आरजिनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि आबाद दारिफोरखौ दा आथिखाल मुगायाव जौगासारनायखौहाय नुनो मोनो आरो। दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदियहाय आबाद दारिफ्रा मा मा आबाद मावनानै जौगासारदों बिनि बारै बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंगौ थारैनो ओं हागोन मानो होनोब्ला जों ओ बर'फ्रा गाहायै आबादारि नोंथाङानो फोरमायखाबाय आरो मा मायदि आबादखौ मावोब्ला जों आथिखाल मुग मुगायाव जाफुंसारनो हायो बेनि बागैबो नोंथाङानो जोबोद मोजाङै बेखेवनानै होलांबाय। बेजों लोगोसे जों मा मा आबादखौ जोंनि ओनसोलाव मावो बेनि सोमोन्दै मिथिनानै लानो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां।
औ। दा नोंगौ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां फोरमायनाय बायदिनो ओेरै गयनि बागान खालामनाय बे खामानिया जोबो। ओ आथिखालाव मुखुबै सोलिगासिनो गय आबादा मानो होनब्ला मोनसे जोंनि ओ जो जोबोद मइेन सर्स होनजायो आथिखालाव माइनि अनगायै दा जोंनि गोबां बर'फोरानो
गय बागान खालामो जेराव गय बागान खालामनायाव जोंहा बारा खस्थ'नि खामानि जाया। ये गिबि नोंथाङानो दहाय फोरमायखादों।
नोंगौ नोंथां।
स्नि बोसोर गायखांनायनिफ्राय स्निनिफ्राय दाइन बोसोर बेसेबां समनि गेजेरनिफ्राय जोङो नैजिबा बोसोर बा नैजि बोसोरखौ जों फिथाइ मोननो हायो फांसे गय बिफांनिफ्राय। आरो आथिखालाव आङो बेखौ खौ बुंगोन। ओ आथिखालाव गयनि बेसेना कुइन्टेलावनो बा रोजानिफ्राय लानानै। द' रोजा द'रोजा बाजौ बेसेबां बेसेनाव फाननो हायो। जुदि बेबायदिनो सासे मानसिया ओम दाइन बिगा स्नि बिगा उफ्रा हाफोर थानाय जायगाफोराव। ओरैनो दोनालासिनो बेफोरबायदि आबादखौ खालामोबा बोसोरावनो गोबां रां आरजिनो हायो। सासे ओ साख्रि मावनाय सुबुंजों समान रां खौ मोननो हायो।
नंगौ नोंथां।
बेल' नङा। जोंहा जोंनि ओनसोलाव जेरै थालिरनि आबाद मालबक थालिर जायखौनो बेखौ। जोंनि गोबां भारतनि दाब दाब जायगाफोराव जानो मोजां मोजां मोनो आरो जोंनि आसामावबो बेखौ जानायखौ जों नुनो मोनो दा बे आबादाव। जों ओरैबायदि जायो नोंथां ओ जोंनि जोलैफोरा गाहायै जोंनि आसामावनो मोननो थाङा।
सिगां समाव जोङो बेंगलनिफ्राय बिहारनिफ्राय। बेफोरबायदि जायगानिफ्राय जों लाबोनानै जोलैखौ लाबोनांगौ जायो आरो। आथिखालाव नाथाय। एसे एनै माखासे नार्सारिफोर खाथि खालायाव जानायलाय खाथि खालायाव बायनानै मोननो हासै। दा बे आबादाबो जोबोद मोजां नोंथां दा बेनि डउरेसना। बारा बारा गोलाव नंङा जोंङो स्निनिफ्राय दाइन मान
हेल' नोंथां हेल' नोंथां। खोनानो मोनासै नोंथां